अ' अ' खोनादों ना नोंथां?
औ, खोनादों नोंथां।
ओ ओमफाय नोंथाङा दा प्रि दा?
औ, प्रिआनो दं नोंजां।
आ ओमफाय खब'रा बोरै मोजां?
खबरफ्रा थिगानो नोंथां।
ओ ओमफाय ओरैनो दैलांनि माइफोर गायगोना गायाखै?
माइयालाय गायखांजोब्बाय नोंथां।
आ स' आं नोंथांनाव मोनसे खो मोनसे खोथा सावरायनोसो कल बुदोंमोन। ओ नोंथाङा जुदि सावरायनो हायोबा
जागोन नोंथां, मा आयदानि सायाव सावरायनो दे फोरमायना होलाय नोंथां।
स' आं नोंथांजों बेखौनो सावरायनो नागिरदों दि ओ दानि जुगनि सुबुंफोरनि जा जिउ खुंनाय बियो ओ गोदोनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायजों माबायदि आलादा एखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां। जोंहा जिउ खुंनाय होनोब्लाथ' गोबां खामानि दामानि मावनानै बा गोबां रोखोमनि बिजनेसफोर मावनानै दानि सुबुंफोरा जिउ खुङो गोदोनि सुबुंफोराबो बि दिनो जिउ खुङोमोन नाथाय बैफोरनि गेजेराव जों गोबां फारागखौ जों नुहुरदों। गोदोनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाया ओरैबायदिमोन जे गोदोनि सुबुंफोरा माखासे न'आवनो गावनो दाउ, अमा, बोरमा, हांसो दाउ बेफोरखौ फिनानै जे रां आरजियो फान्नानै बेफोरजोंनो जि नांगौ जायो एसे एनै गावनि नांगौ जानाय बेफोरखौ सुफुंनानै लायोमोन। दानि सुबुंफोराबो बेफोरबायदिनो खना खनला जों नुयो बांसिन रोखोम बिदिनो फार्म खुलिनानै, दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय। हांसो, बोरमा, मोसौ बेफोरखौ फिसिनानै। दानि सुबुंफोराबो जिउ खुङो। नाथाय बेयावहाय जों फारागखौ नुनो मोनोदि गोदोनि सुबुं। फोरा माखासे आदब खायदा बाहायनो रोङामोन। एसेबांब जि गावनि साननाय जि मोन्दांथि एसे एनै रोंगौथि बेफोरखौ लानानैनो, गोदोनि सुबुंफोरा। बेफोर दाउ, अमा फिसिनाय हाबाफारियाव नांथाबोमोन। आरो। दानि सुबुंफोरनि दाउ -अमा फिसिनाय, बेलायावहाय दानि सुबुंफोरा माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानानै, माखासे रोंगौथिफोरखौ, बिगियानारि आदब खायदा जि, सोलोंथाइ लानानै बेफोरजों, दाउ -अमाफोरखौ फिसिनानै गोबां रोखोमनि, फाननानै रां आरजियो। दा जों नुनायावहाय गोदोनि सुबुंफोरा, दाउ, अमाफोर फिसिनाय समाव, दाउ -अमाफोरनाव माखासे बेराम, आजार गोलैयो बै बेराम आजारफोरखौ फाहामनो थाखाय एसेबां मानि, मोजां मोजां इन्जेकसन, मुलि बायदिफोरखौ, बाहायनो रोङामोनब्ला गोदो गैयानोमोनानो होनजायो नाथाय। दानि समाव दानि जेनेरेसनाव माखासे गोबां, मेडिसिन ओंखारदों बैफोरखौ दानि सुबुंफोरा, माखासे दाउ अमाफोरा जुदि बेमार जायोब्ला। बैफोर मेडिसिनफोरखौ दाउ अमानो जाहोनानै, फाहामनानै बेनिफ्राय मोजां रां आरजियोमोन आगोलनिख्रुइ साबसिन दा, गोदोनि दाउ अमा फिसिनाया आरोबाव, गोबाव समहालागै देरनो थाखाय नांगौ जायोमोन सम नांगौ जायोमोन, देरनो थाखाय नों फानगासिमाव मास मोननै मोनथाम। बिसिमा हालागै जों फिनानै दोननो गोनां जायोमोन न'आवनो। आदार होयै-होयै नाथाय, दानि जेनेरेसनाव जों नुनो मोनदों माखासे मेडिसिनफोरनि थ्रुयैहाय, बिदिनो दाउ अमाफोरखौ फेदेरनानै, खम समनि गेजेरावनो फैदेरनानै, रां खामायनाय जों बेखौ नुयो बा नुबोगासिनो। आरो। आदारनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा, जि माइरं ओंखाम जि ओंखाम जानानै आग्लायनाय बेफोरखौनो होलाबायनानै, दाउ, अमाफोरखौ फिसियोमोन नाथाय दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि, आदार ओंखारदों जे बै आदारखौ जायोब्ला दाउ अमाफोरा एसे, खम समनि गेजेरावनो मोजां, देरनानै जों बेखौ, फाननानै थाबैनो खम समनि गेजेरावनो रां आरजिनाय, बेफोरखौ जों नुयो। आरो गोदोनि सुबुंफोराबो आरोबाव माखासे खामानिफोर मावनानै जिउ खुङो। जेरै जि जोम दानाय दानाय लुनायनि गेजेर जोंबो जिउ खुङो। एम्फौ फिसिनानैबो जिउ खुङोमोन। दानाय लुनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बे गावनो एम्फौ फिसिनानै मोननाय एम्फौ फिथोबजों थावख्रि लुनानै माखासे मिथिंगायारिनिफ्राय दिहुननाय बा सोरजिनानै लानाय आगर आखाइ जेरै फारौ मेगन दिंखिया आगर, हाजो आगर बायदिफोरखौ गावनि आखाइजोंनो दानानै लुनानै बेफोरखौ फाननानै रां आरजियोमोन। नाथाय दानि जुगाव गोरलैयै रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो दानाय लुनायनि गेजेरजों। माखासे बिगियानारि आदब खायदाजों दिहुननाय जि मेसिनारि बायदि आरिजों दानि सुबुंफोरा दायो लुयो। इसिबां मानि प्रपारलि आगर आखाइखौ जों नुनो मोनला। दानि जुगाव गोदो जेरै बायदि समायना रमायना आखाइजोंनो एरनानै दिहुनोमोन। नाथाय दानि जुगाव मेचिन बायदि आरिजों दिहुननायखौ जों नुयो।
उम।
दा इयावहाय गोदोनि सुबुंफोरना जेरै बाय बिदि दानाय लुनानै खस्थ'नि गेजेरजों दिहुननानै रां खामायोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय मेचिनानो गावनो मावखायो बेफोरजों दिहुननाय जि जोमखौ फाननानै रां आरजियो खम समनि गेजेरावनो। दा बेनो फारागा। गोदोनि सुबुंफोरा खस्थ' खालामो आरो दानि सुबुंफोरा माखासे सोलोंथाइनि गेजेरजों बा गोरों गोरा जानानै बिगियानजों खिथु खिथु उन उन खारफानानै उम सोलोंनानै लायो बेफोरजों मेसिन बायदि आरि दिहुननानै मेचिन बायदि आरिजोंनो मावजोबनायखौ जों नुयो। दानाय लुनायखौ दानि जुगाव नुबाबो एसेबां मानि नुनो मोन ला। गोदो जेरै बायदि गंफ्रोमबो न'खर न'खर हिसान नुयोमोन। नाथाय दानि जुगाव इसिबां मानि नुनो मोनला खना खनला बबेबा बबेबा गामिफ्राव नुसै। दा आरोबाव एम्फौ फिसिनाय जे हाबाफारि बेफोरजोंबो गोबां रां आरजियोमोन। एम्फौखौ फिसिनो थाखाय माखासे स्थोबफोरखौ एम्फौनि फिथोबखौ ओ जोङो माला सुनानै जों बबा खना मोनसे जायगायाव दोननानै बेखौहाय सिखिरि बा सोमजिहोनो थाखाय बेखौ जों दोनोमोन। सिखिरि सोमजिनानै सिखिरिया जि बिदै दैना गालाङो बेनि फ्रायनो एम्फौआ सोमजियो। बै एम्फौफोरखौनो जोङो माखासे आदार जेरै इन्दि बिलाइ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय आरो गाम्बारि बिलाइ था सोमलि बिलाइ बैफोर बिलाइफोरखौ होनानै आदार महरै बेखौ जाहोनानै फेदेरनानै फोलावनानै जों फानोमोन बेजोंनो रां आरजियोमोन। गोदोनि सुबुंफोरा नाथाय दानि सुबुंफोरा एम्फौ फिसिनाय हाबाफारिखौ इसेबां माने मावनायखौ जों नु नुला। गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय जों नुयोमोन दा नोंथाङाबो एसे बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां। ओ ओं नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बुंलांबाय। नंगौ नोंथांनि बुंनाया सैथोमार मानो होनोबा जे जों जोंबो नुनो मोनोदि जों दा जों जों जाबायदि जोंनि आइ आफा आबौ आबौया दि खिथादोंदि गावसोरखौ गोदो बोरै रायजो खुंबोयोमोन आरो जोंनि दा जोंनि दा बोरै जों रायजो खुङो माने जोंनि सम जोंनि दा बे जेनेरेसना बोरै जोंनि मुगाया बोरै स' बेजोंनो जोंनिजों दानि जों रिजायना नायोबा गोबां माने हा अख्रांनि फाराग बिदिनो जों नुनो मोनो ओ बुंनो थाङोब्ला जों जेब्ला जोंनि आबै आबै आबौमोननि आबै आबौमोननि समखौ नाहरो अब्ला जों माने ओ फोथायनो हायि बायदि जायो आरो दि बिसोरो बोरै रायजो जाबोखो बै समाव। ओ आबाद मावनायनिफ्राय लानानै हान्थामेलानिफ्राय लानानै। बिदिनो जिउ खुंनायनिफ्राय लानानै गोबां माखासे ओ थासारिफोरजों दा थासारिफोरखौ जुजिनानै बिसोरो जि जिउ बोरै जिउखुंबोदों जों माने ओ सोमोनांथावना आरो स' नों ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि आबै आबौआ गोदो जेरैबायदि ओ बैसिनि समावथ' टेक्नलजिनि जेबो एसेबां ओ मुगा नङामोन ओ गोनोखोयारि मुगाबो नंखायामोन ओ स' बिसोरो गावसिनि गाव गावसोरनो माने आबाद मावनानै ओ मोसौ एबा मैसोफोरजों आबाद मावनानै नांगोल जुंगाल लाना आबाद आबाद मावनानै बैफोरावनो आबाद मावनानै जाखिनि मोनो बे बेजोंनो ओ माने बेखौ लानानैनो जिउ खुङोमोन। ओ आरो बेनि अनगायैबो लामा हान्थिनायनि बेलायावबोथ' गोदोनि दिनाव जेबो इसेबां गारि फ्राय गारि मथर गैयानो स' इसोरो ओमफ्राय ओ आथिंजों थाबायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम एबा मोसौ गारि ओ ओ मैसो गारि बायदिफोरखौ लानानै थाङोमोन स' बेखौ जों जोंनि आबै आबौ आबो आबै आबौनि निफ्राय खोनानो मोनदों। ओ बिनि अनगायैबो गोबां माखासे बिदिनो ओ जेरै ओ बेमार आजारनिफ्राय लानानै गोबां माखासे थासारियावबो गोबां प्रब्लेम जायो। जेरै गारि मथर गैयैनि जा जाहोनाव गोदो जोंनि आबौ आबैमोना जुदि लोमजाबा साजाबायबा ओ थि समाव माने फाहामसालियाव सौहैयिनि जाहोनाव बिसोरो गोबां माखासे सोरबा थैनो गोनां जायो सोरबा बिदिनो ओ माने थाब सहैयिनि जाहोनाव थासारिआ गाज्रिसिन जानानै ओ बेमारा बारासिन जागोन। बारासिन जानायनि जाहोनाव गोबां माखासे गाज्रि थासारिफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो आरो। ओ स बेनो नाथाय दानि गोदान मुगा खौ जों नायोबा ओ गोदान मुगायाव जों नायोबा जे गोबां माखा माखासे ओ सो सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदान टेक्न'लजिजों गारि मथरखौथ' जों दायो बिराद एभेलेबोेल आरो ओ गोजौजों बिरग्रा जेरै ओ जाहाज बायदिफोरखौ जों बायदि माने गोदोनि दानि बहुत दिफारेन्स स' बेनोसै टाइमाबो जोब्बाय माथो नोंथां आं बेखिनिखौनो बुंथ'नाय जाबाय।
औ जागोन दे नोंथां होमबा बिदिब्लाए।